अ खोनादोंना अ दे आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय माने जोंनि बर' समाजनि गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बर' हारि हारिया माबादि थासारिनि गेजेरजों माने जौगाबोनो हाफैखो? बे बिथिंखौ आंङो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो
दा गिबियाव आं नोंथांनो फोरमायनोसै बेनि उनाव आङो ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मिथिना लासिगोन औ दा आङो बुंनो सानो माने जोंनि बर' हारिया मोनसे माने दावहा नांनानै। माने गोदोनि समनिफ्रायनो दावहा नांबोनानै दिनैसिम। माने दाव हानि गेजेरजोंसो माने जोंनि बर' हारिखौ माने बर' हारिया रैखा जानानै दंङो होननानै। बुंनो हायो आरो दा गोदोनि समावथ' जोंहा गोबां माने जोंहा गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंनि बर' समाजखौ माने नाख्रेबनायजों लोगोसे। बायदिसिना अयथासार खालामनायजों खालामनायखौ नुनानै जोंनि बर'नि जोहोलाव। जोहोलावजोफोरा
औ।
बर' हारिनि माने थासो माने जोंनि बर' हारिनि जि रैखाथि खालामनो साननानै ओंखारबोना।
औ औ।
आ
बर'खौ माने दिनैसिम माने उननि समाव माने माबायदि माने बर' हारिखौ लाखिलांगोन बेखौ सिन्था खालामनानै माने गोदोनि बिर जोहोलावफोरा माने गुबुन हारिनि माने सुथुरफोरजों दावहा नांबोदोंमोन गोदोनि दावहायाव माने जोंहा दाहाल थुंग्रि बायदिसिना माने आइजें आइलाजों दावहा नाङोमोन। बेबायदिनो माने बर' हारिखौ खौ माने लाखिबोदोंमोन आरो गुबुन हारिनि सुथुरनि गाब
औ बिसिनिफ्राय औ रैखा मोननो थाखाय जेन'बा बा जों
औ। दा दिनैनि समावथ' बेबायदि माने। बेफोर दाहाल थुंग्रि बायदिजों दावहा नांनाय नंला। दा दिनैनि समाव
गोबां जौगाबोबाय आरो सिगांनिफ्राय जोंनिया गोबां डेभलप जाबोबाय सिगांनि बायदि बेफोर बायदि
औ नंगौ नंगौ नंगौ। दा बे बेनिफ्राय माने गुबुन हारिया दा। डाइरेक्टलि माने मा होनो बर' हारिखौ गाग्लोबनाय बेफोरबायदि गैलिया थेवब्लाबो बायदिसिना खायदा कौसलजों माने बर'। हारिखौ नाख्रेदनो दिनैसिमबो नाज नाजागासिनो दङ। दा बे नाजानाय बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो बर' समाजखौ माबायदि माने जौ। जौगाहोगोन माने बेखौ सिन्था खालामनानै गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना माने नाजागासिनो आरो। जोंनि बर'फोरा गोदोनि समनिफ्राय बेफोरबायदिनो नाजाबोयै नाजाबोयै। माने जोंहा मोनथाम सुक्तिसिमालागै माने एकर्ड खालामफैनो हाफैनाय जाफैबाय आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा गिबियाव बर' हारिदोन बि टि सि जोंहा बि टि आर एकर्ड मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां एकडफोरनि गेजेरजों माने बर' हारिखौ माने रैखाथि खालामबोदों आरो गुबुन हारिनिफ्राय।
औ औ बेथ' नंगौ नंनाया नो थिगखौनो बुंदों।
औ। जोंनि बर' हारिया मोनसे आ मभमेन्ट एबा माने आ मा होनगोन बेखौ मुभमेन्टखौ माने सोलोंथाइनि बेलायावबो लाबोनानै माने दिनैसिम गोबां गोरों गोरों सुबुं फोरा माने सोलोंथाइयाव जोंनि बर' समाजनिफाय ओंखारबोबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।
उम उम
दा नोंथाङा बे बेलायावनो बर' समासाव गोदोनिफाय लानानै दिनैसिम माबायदै माने बर' हारिया आ जौगाबोखो गोदो मा थासारिमोन आरो दिनै मा था सारियाव दङ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंनि साननाय बायदिबाथ' माने गोदोथ' गोबां बि दिनो
खस्थ'बोमोन आरोना गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव एसे गारि-गारि घरानिबो प्रब्लेममोन गोदोहायथ' बिदिनो गारि घरानि बो बांद्राय एभेलेबल नङामोन नालाय आरो गोदोनि दिनावनो दा जों जाबाय दि जानबुंजों फनजों रायलायदों बेफोरबायदिनिबो माबा गैयामोन सिगाङाव दा जोङो गोबां देभलप जाबोदों आरो सिगांनिफ्राय दा जोङो माबाफोर सोरबाफोर लोमजाबा साजायोबा जोङो ओ खबर ला लारनो हायो जो थांब्रबनो हायो फैब्रबनो हायो गारि मथरनि थाखाय जोंहा जेबो सिनथा गैया जोंहा जेन'बा जोङो अहायबाफोर माबाफोरै खै फोर आफाद जायोबाबो जोङो ओ ससे लामा ओंखारबानो जोङो गारि घरा मोननो हाय यो सिगांनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदि इ गारि गरा मोननो थाङामोन जेन'बा गोबां गोजान गोजानखौनो जोङो बा थेलाफोरजों लानानै थांनांगौ जायोमोन खोमा सिगांनि दिनाव जोंथ' बारा मोनथिया खोनानाय बायदियावथ' बेफोरबायदिनोमोन। थाबायनानै लांनांगौमोन गोजान गोजानाव उम जेनेबा देहा फाहामसालिफोराव जोङो मानसिफोरखौ लांनायनि थाखाय बांद्राय सु सुबिदाफोर बेफोरबायदि नुहुरामोन आरो गोद दोनि दिनाव दा जोङो दानि मुगाखौ नायोबाथ' गोबां देभलप जाबोबाय बेफोरबायदि आरो नैबे जोंना बे जामबुंखौ बे मबेलफोरखौ जोङो सिगांनि दि दिनावथ' जोंनाव बेफोरबायदि गैयामोन नालाय दा जोङो बेफोर खौ बाहायनो हादों मोजां खामानियाव बाहायदों। बेफोरखौ जों बेफोरजोंनो नुबोनो हायो आरो सिगांनिजों बा दानिजों आरो गोदोनि दिनाव फरायनायफोरखौ ला नायोबोला जेन'बा गोदोनि दिनाव फरायोमोन फरायनाया खिन्थु गोबां खममोन आरोना।
औ-औ।
माने
औ।
गोदोनिखौ नायोब्ला दान निजों एसे फारागखौ नुनो मोनो आरो सिगांनिजों दानिजों जौगानायखौ।
औ औ दा नोंथाङा बुंनो साननाय बादिब्ला माने बर' समाजा गोदोनिफ्राय दा दिनैसिम माने गोबां बिथिङाव माने जौगाबोबाय होननानै नोंथाङा फोरमायदों आरो
औ औ गोदोनि दिनावथ' जोङो साख्रि बाख्रिफोर एसे खम नुनो मोनोमोन दाथ' जोङो नै थांनानै थानो थाखाय इयुनाव जोङो दा गाव गाव गावबा गाव फरायनानै बा रोंगौ थिजों दा गाव गावनि रोंगौथिजों बेखौबो फरायनानै जोङो दा ओ ओन समाजनि थाखाय जों फरायनानै समाजाव गोबां मानसिफोरनो जों गियान होनो हायो बा बा जोङो बे गियाननि गेजेरजोंनो माने जोङो साख्रि बा ख्रि बुथुमनानै लानो हायो आरोना
औ औ औ दा नोंथांनिफ्राय बेफोर खोथाखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा दा बे बि थिङावनो जोंनि दा जि थासारि बर' समाजनि बे थासारिया गोबां जौगानायनि लामायाव फैबाय आ रो माने उननि समफोराव माने जौगाबावनो दङ
जौगाबावनांगौ दङ जौगानांगौआथ' गोबां दङ खि थु दा जाखिनि जौगादों बेयावबो जोङो गोबां हेफाजाब मोनदों आरोना
औ औ औ दा जोंहा बर' समाजनि जि थासारि बे थासारिया माने उननि समाव माने मोजांसिन जाबावगोन होननानै नोंथाङा फोथायनाय दङ ना?
औ आंहा फोथायनाय दं जाहाथे बेनिफ्राय जोङो साबसिन खामानि मावलांनो हायो जाहाथे जोंनि बर' समाजा मोजांनिफ्राय मोजां जालांनो हायो जाहाथे उन जोलै मानसिफोरा बेफोरबायदि आरोना आंहा फोथायनाय दं आरो
औ औ नोंथाङा बर' समाज नि जि थासारि बेखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथाङा माबाफोर खामानि मावबाय दङ नामा?
मावनायाथ' जोङो जेन'बा गाव गाव हारिनि थाखाय जोङो मोजांनि था खाय जोङो ओ जोङो बिदिनो गावनि हारिनि ड्रेसफोरखौ गाननानै लाखिनांगोन जाहाथे गुबुनफ्रा जोंखौ नासया
औ औ
बेलेग नोजोरजों नाया
औ गाननाय जोमनाय
औ सोलोंथाइफोरखौबो जोङो लाखिनांगोन जाहाथे सोलों सोलोंनायफोरा जाहाथे जों गुबुननि उनाव थार जाहाथे थाया आरो ना
औ दा नोंथाङा फोरमायबाय माखासे खोथाखौ आरो नोंथाङा जानो हागौ आं नोंथांखौ मिथिनायाव माने नोंथाङा हारिमु बिथिङावबो गोबां माने हारिनि गोबां बे बिथिङाव माने बिहोमा होगासिनो जा ओ दङ
औ औ जोङो बर'नि फिसा जानानै जोङो गावनि हारिखौ एसे फोथांना लाखिनायाथ' गाव गाबागावनि मोनसे बिबान थायोना।
औ औ जोंनि माने नोंथाङा फोरमायबाय दा उम जोंनि बर' समाजखौ गोजौआव जौगाहोनोब्ला जों गावबा गावनो माने बिबान लालायनांगोन होननानै नोंथाङा मोजां खोथा फोरमायबाय। दा बेखिनियावनो समाबोथ' जाबाय एसे गोबावैनो बेनिखायनो बेखिनियावनो लाखिथ'नो
औ दे गोजोननाय थाबाय दे।
गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।